हेलौ
अ हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनानो मोनदों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं नोंथां
औ दङ नोंथां
अ दा नोंथां मोननि दा इदिनो बोथोरा माबायदि नोंथां
जोंनिजा बोथोरा दासान्दै अखाहागासिनो दं नोंथां
औ'
औ
नोंथाङा दा फ्रिबा आङो मोसौनि सायाव सावरायनो थाखाय फन खामनाय थांदोंमोन नोंथां
औ औ औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
होमबा आ नोंथां सावरायलायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ सावरायनोसै
दा जों मोसौखोथ'
औ
बयबो मिथिखायो मोसौ होनबा नङा ओमबा नोंथां मोसौआ ओ थोंब्रै थोंब्रै आथिं दं मोनसे लान्जाइ दं बिनिया ग गं दं।
औ औ
नङा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
बिदिनो मोसौआ एरेनो मोसौखौ जों मा मा माबायाव नुनो मोनो नोंथां
जोङो मोसौ
औ औ औ मा मा गाबनि नुनो मोनो नोंथां जों एरेनो मोसौखौ
जोंथ' ओरैनो गुफुरबो नुयो गोजाबो नुयो गोसोमबो नुयो बेफोरबायदि नुयो आरो नोंथां आरो बहाबा फाख्राबो जायो नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे आरो दामब्रा दामब्रि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ
नोंथाङाबो फिसिदों नामा मोसौ?
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां बुं
औ मोसौना मो मोसौखौथ' जोङो बयबो मिथिखायो मोसौया इदिनो मा मा जायो नोंथां?
अ मोसौआथ' जोङो दुब्लियाव हैनाय जायो गांसो जायो। आरो न'फोराव लाबोबा सोरबा सोरबा जिगाब होयो आरो औ औ आरो मा होनो सोरबा सोरबाथ' गुन्दैबो होयो।
औ दाना
बेफोरबायदिनो औ औ दाना होयो आरो ना मा होनो नोंथां?
औ नोंथां इदिनो नोंथाङा मिथिगौ नामा जे मोसौआ ओ गांखोखौ सावसुबालासिनो मनथ'ना लानानै दसे जिरायनाय टाइमाव
औ औ औ
जिरायनाय टाइमाव सावसुब्बाय थायो होननायखो
औ औ नंगौ दे नोंथां आं बेखौ औ औ नंगौ बे बाथ्राया नंगौ नोंथां। बेफोरो जिरायनाय टाइमाव जायो आरो बिसोरो दिहुननानै औ
होमबा नोंथांमोननि मख'खौ लुनो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
नों नोंथांमोननि जायगायावथ' मख' मख'खौ नुनो मोनो
औ औ मोनो नोंथां न'आवनो फिसियो नालाय जों बयबो बेखायनो नुनो मोनो आरो नोंथां
दा जोङो मख'आ मोननै जातनि दङ नङा होमबा नोंथां? मासेयाथ' मासेखौ जोङो दामब्राबा दामब्रिना दामब्रा दुमब्रा बा दुमब्रि होनना बुङो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ
जायखौबा जोङो दामब्रि होनना बुङो बिसोर जाबाय ओ फिसा होखांनायनि उनाव जों बिसोर खो गाय होननाय बुंनाय थांङो जायबा जोङो दामब्रा होनगोन इसोरो जाबाय जोंखो ओ जे हालेएवनायाव मदद होयो आरो एनिस्राय बांसिन गोदोरखो जोङो खार होनना बुंनाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां
इदिनो
औ
इसोरनियाबो ओमफाय खारा खाराबो नोंथां इदिनो
औ औ
जोबोद गोजौ जायो नाव नङा होमबा नोंथां बिसोर गिदिर इदिनो मोसौआ
फोरा गोजौ जायो नोंथां
औ बिदि मोसौआ तिन फुट बा
औ
आराय फुट होनना बुंनाय थाङो नोंथां नंगोना नोंथां औ इदिनो नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथां एसे फोरमायना होसन नोंथाङा इदिनो मोसौनि सायाव आरो माय एसे मायबा मिथिगौबा एसे फोरमायना होसन नोंथां
मोसौनि सायाव मोसौखौथ' जोंनो बिराद नांगौ आरो नों थां नङा होमबा मोसौआ जोंनो बुहुद खामानियाव होयो जोंनो मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो जों मोसौ हालुवाखौ हालेवो नङा होमबा नों थां मोसौआ जोंनो बहुथ खामानियाव होयो मोसौनि खिया जोंनो मोजां हासार होयो आबादफोराव आरो मा होनबावगोन बेखौ मोसौजों हालेवो
औ
एफोरबायदिनो खालामो आरोना नङा होमबा नोंथां
अ औ
आरो मोसौखौ जों फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो
औ औ औ
एफोरबायदिनो जों गोबां मुलाम्फा जायो आरो
औ औ
औ नोंथाङाबो न'आव फिसिदों नामा नोंथां मोसौफोर?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ
खो हेलौ
हेल' हेल' हेल'
अ' नोंथां खोनानो मोनदोबा?
अ' अ' अ' खोनादों नोंथां
औ दा जोङो
औ-
खोनादोंना नोंथां
औ बुं नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां हेल' हेल'
हेलौ।
हेल' नोंथां।
औ खोनाबाय-खोनाबाय खोनादों। दा जोङो गाय मोखौआ जोंनो गाइखेर होयो। जोंनि बि गाइखेरदो जोङो मेथाइ बानायनाय सेन्थेम जोबोद
औ।
नु नुनो मोनदो जानोबो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां औ।
औ दा जोङो गाइखेरखौ जोङो माने एर।
औ-औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
अम।
पनिर बानायो बिदिनो आरो गाइ औ गाइखेर बानदाखा बानायो।
औ-औ-औ इदिनो आरो मायबाफोर मिथि
औ-औ मिथिनायाथ'। माने गाइखेरा जोंनो बहुत भिटामिनबो होयो। जों बिखौ लोङो। फानोबो बेबायदिनो खालामो आरो जोङो नङा होमबा नोंथां।
औ।
आ। सोलावहोनो।
औ बुंनोंथां।
अ। हेलौ।
औ नोंथां बुं।
औ इसे माबा जादोमोनलै नोंथां।
औ-औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिबावा नामा जे मोखौनि सायाव बिदि मायबाफोर
मोसौनि सायाव थ मोसौखौ जोंहाबो फिसियो माने मोखौआ जोंहानिया एसे बारा बुरजाबो गैया माने साथा थो दङो आरो नोंथां।
औ।
औ माने दासो फिसिहांदो आरो नोंथां।
औ।
दा जोंहाबो हालेवो बिदिनो आबाद मावोब्ला। बेफोरबायदि खालामो आरो नोंथां। आबाद मावनो थाखाय जोंहा हालेवना लायो मोसौ जोंनो। औ।
जोबोद जोंखौ। आबा खालाम
औ-औ मदद खालामो नोंथां औ औ औ मदद खालामो जोंखौ बहुद। माने मोजां आरो जोंनि थाखाय जोबोद।
औ।
गोबोरखियाबो बेनि मोसौनि खियाबोथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हासार जायोना नङा होमब्ला नोंथां।
मोजां नुनो मोना। थ' फिसिनाय सायाव जोङो नङाहोनबा नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां औ। नोंथाङाबो नोंथांनि न'आवबो मोसौ दङ नामा नोंथां? हेल' नोंथां खोनादों ना।
हेल'।
खोनदोंना नोंथां नोंथांङा मा होनदों नोंथां? हेल' हेल' औ औ अ खोनादों नोंथां।
अ बिदिनो जे मोसौआ जे औ हेलौ।
औ। दे बुं नोंथां।
अ नोंथाङा मिथियो ओ फोरमायना हागोन नामा जे मोसौआ खौसेयाव खबसेयाव खैबार जे फिसा होयो।
अ खबसेयावथ' ओरैनो मोसौनिया मासेखौनो फ्राय नुनो मोनो आरो जों नङा होमबा नोंथां मासेखौनो बांसिन नुनो मोन आरो जोङो।
औ।
आं मानै नुफेराखै आरो नोंथां।
औ बिदिनो औ दा जों नुनाय हिसाबाव मासे
औ औ औ नंगौ नोंथां औ। ओमफ्राय नोंथांनि न'आव मोसौ दं नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदि मोसौ गैया जों
औ औ औ।
नुनो मोना ओरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ।
दा जोंनिथिं मोसौखौ खम नुनाय जाबाय नोंथां।
औ औ। दा आरो बयहाबो आबाद मावो नालाय मेनलला हेगारनो हाया नङा होमबा नोंथां। खोनादों ना नोंथां। हेल' हेल' हेल'। हेल' नोंथां हेल'। हेल'। हेल'। हेल' हेल' हेल'। हेल। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ